हेल हेल'
अ दालाय अ आं दा
ए खबरफोरा मोजांबा
मोजां
अ नोंथांनि आवाज
अ नेटनि प्रब्लेम
औ नेयनि एसे प्रब्लेम जादों खोमा नोंथांनिया
उम एसे ओरैबायदिनोसै आरो पावाराबो खाथियाव गैया नालाय
अ
ओमफ्राय नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो ओरैनो?
आं दा जिरायनो दं। बर्थमान गरम बोथोर नालाय गोलोम बोथोरखाय
न'आवनो दंना एसे साइदफोराव दङ?
ननि इसे सायदाव
औ ओंखामथ' जाथ'वाखै?
जानो जाबाय जाथ'वाखैनो आं
औ।
नोंथाङालाय अबाव दं?
आंबो एसे साइदन दं न गरम ना। ओखायसो‌ साइदाव बार‌ ओम ओम
होम।
ओमफ्राय नोंथाङा दा ओरैनो दासान्दि मा खालामगासिनो लाइफआव? माइबाफोर खामानि माव ना ओरैनो बेस्थ' ओरैनो दंथ'यो नामा बेखारफोर?
बेखारानो दंथ'यो दे ओरैनो बर्थमान खामानि गारा। फैबाय नालाय साननैसनि थाखाय सुटियाव फैदो। ओम ओम।
नोंथाङा मा खामानि मावो होनोमबा?
खम्पानिआव
अ मा‌ कम्पानिया थायो ओरैनो नोंथाङा?
ओरैनोलाय थाखाया लाय खुवारिआव
ए अन्थाय खवारि आरो ना?
उम उम।
न'आव थायो नोंथाङा?
मेघालय।
अ
ओम दालाङाव।
अ। ओमफ्राय माने होनबा नोंथाङा बेसेबांसिम फरायदोंमोन?
ओरैनो फरायनायालाय क्लास टेनसिम।
अ होमबा मेट्रिकखौ होआसै नामा नोंथाङा?
होदोंमोन गांनियाव हामा जानायनिफ्राय होफिनदिया।
अ होनोमबा माथो कम्पाल फैनो हागौमोन दंहा होआसै नामा नोंथाङा?
अनलाइनबो खालामदोंमोन थांनाया आ जादिया
औ औ
थारिखआ गोरोन्थि जाबायना
औ ओमफ्राय ओमफ्राय नोंथाङा जेबो ओरैनो खारनाय बारनाय एप्लाइफोर खामाखै नामा आसाम पुलिसनि
खालामाखै खालामाखै दा बरथमान
अ खालामनांगौमोन ना फैदोंमोन ना आसाम पुलिसनि
फैदोंमोन फैनायलाय ओइ बासनि होजागौमोन
अ क्लास टेननि होजागौमोनथ' नोंथाङा माबायाव ए बिआव ए बिआव मोनगौमोन नोंथाङा खालामनो
उम उम
उम ओमफ्राय नोंथांमोननि जा माइसाय गायथ'गोना गायथआखै
माइ गायथ'वाखैनो थारमाने दुब्लिफ्राबो फोमोयनाय जायाखैना दै नांगौ जादों रांखावजोबदों बोथोरजों सान्दुंआबो अखा गैाया नालाय
खम ना एबार
उम उम
नोंथाङा नोंथांमोन नोंथांमोननिया बेसांसो हा दङ ओरैनो माइ गायग्राया
ओरैनो फास बिगासो जागोन
बा गायजोबगोन आरो ना एबार
उम उम उम गायजोबगोन
औ
एरैनो आदा लालाय आरो आदालाहालाय बेसेसो हाफोरालाय
जोंया बारा गैया ओरैनो माइ गायनाय तिन बिगासो दङ ओमफ्राय थानाय बुस्थुखिनिथ' पास बिघा जायो आरोना थानाय बुस्थु
अ जाहानिदों सेमानो माथो
अ औ बिदिनो जाहैबाय आरो बाथ्राया
उम उम
ओमफ्राय नोंथांमोननिया फेमिलियाव सोर सोर दङ
फेमिलिया आइ बाबा आं आदा साब्रैल'
अ थिगानो थिगानो होमबा गासैबो मोजाङै दंथ'योबा नख
अ दोङो दोङो
होम
आदालाहालाय साबैसे न'खरावलाय
बैनियाबो साब्रैयानो दे आङो आइ बाबा ओमफ्राय आगै सासे दोङो बिनानाव
अ औ थिगैनो।
उम उम।
ओमफ्राय ओरैनो नोंथां आं फिसा फिसा मोनैसो कुइसन सोंसै दा।
लाय सोंजागोन दे।
नोंथाङा दैखो बेसेबां लोङो दिनाव?
जागोन आं पास लिटारसो।
अ पास लिटारोना
उ फुंनिफाय हरसिम।
औ मोजाङानो मोजां औ औ औ हायोबा एसे बुरजा लोंनो ट्राइ खालाम आरोना दिनाव हायोबा सय सात लिटारसो लोंनांगो आरना मानिया हेल्डनि था खाय मोजा आरोना जोंनि सोलेरनि थाखाय देहानि थाखाय।
आरो जोंनिया आरो थान्दा सान्दा लोंनो थाङोना स्प्राइट सेभेनआप
उम उम थिगानो।
हम
ओमफाय जेनेबा दाबायदि बोथोराव जों गरम बोथोराव मा मा फिथाइ सामथायाइ मोननाय जायो मिथिंगानिफ्राय जोङो?
थाइजौ ओमफाय खान्थाल
उम
ओमफाय आनारोस बायदि बायदि मोनै थाङो आरो दाथ' बोथोनि लोगोसेसो फिथाइ सामथाइ थायो नालाय
औ औ औ ओमफ्राय जों दाबायदि गरमाव मा मा फिथाइ सामथायाइ जाबाथाय देहाखौ एसे सुग्लायनाय माने थान्दा मोनो आरोना मा मा फिथाइ जाबाथाय? औ फिथाइ सामथामनि गेजेराव मा बिफा मा फिथाइ जाबाथाय एसे देहाखौ थान्दा मोनो?
औ जुस लोंनायनि गेजेरजों आरो ना
औ औ बिदिनो जुस आरो फिथाइ सामथायाइ मारै
अ थाइजौ खुसे रोसि
औ
बिदिसै आरो।
औ औ औ। नोंथाङाबो सोंजागोन आंखो मोनसे मोननै फिसा फिसा कुइसनफोर।
सोंनायालाय सोंलागा ओरैबायदि गैया नोंनो सोंबाय थालाय आं एन्सार होगोन
औ ओमफ्राय जोङो ओरैनो ओइ मिथिंगायारिनिफ्राय जों मा मा ओरैनो जेनेबा लकेल मेगं मोनो आरो इखो खिथादो एसे।
दा बर्थमान
अ दा बोथोराव
द बोथोराव लेस्रा भिन्दि
औ।
हाख्रेल थिथा हाख्रेल थाइसुम' थाइसुमाथ' दा ओरै बायदि
ओम
ओरैबायदि मोनथ'नोना थायसुमफोरखौ
ओम
माने बेफोरथ' जों मानसियासो सोरजिनाय ना जों गायनासो बानायनायनाय
अ अ
ओरैनो माने जेनेबा परिबेकनिफ्राय ओंखारनाय आरो ना औ आ जेनेबा जेने मानिमुनि बेफोरखौथ' हारसिं रज'नाया बेबायदि आरो ना बेबायदि लानि
अ ओरैबाथ्र' हारसिं ओरैबायदि बिफोरनोसै आरोना
औ जेनेबा मानिमुनि खुत्रा
मानिमुनि खुथ्रायाथ' बोथोरफोरा दाथ' मानिमुनि खुथ्राफोरखौ मोननो थांला दा दुब्लि फोथारा दै जाजोब्बाय माइ गायनाय जाजोब्बाय नालाय। दा बहा मोनबावनो बेफोरखौलाय दा बेफोरखौ मोनथ'ला नोंथांङा ओंखाम जाबाय।
ओंखाम आं जाथ'वाखै।
औ।
एसे साइदआव दं नालाय औ मोनबाय खोमा मोनबाय खोमा। उम। ओमफ्राय दा मा सोंनो। नोंथाङाबो एसे ओरैनो सोंना होदो। मोननैसौ
हा
कुइसनफोर सोंना होदो नोंथाङा ओरैनो मोनैसो
मोननैसो माने आंहथ' ओरैबो सोंनो लागा कुसना खुगायावनो फैया माथो।
एसे सोंदो लाइफ नि बाथ्राफोरो
औ औ।
इन्टारभिउथ' आसाम पुलिसाव एप्लाइ खालामना दोनदो मोनथ'वा माने इन्टारभिउ जाथ'वाखै डिसेम्बराव जानो लागा खोथा दङ ओरैनो एसे प्रेकटिस खालामगासिनो आरोना खारनाय दाथ' टारफोराव दै हाब्रुआरि जादों ना?
उम उम उम उम
फिल्डआव खारनो हायाखै लामायावनो एसे एसे खारगासिनो फुङाव
अ मोजाङानो मोजाङानो
ओमफ्राय बल सल गेलेयो आरोना ओरैनो बेलासे समाव लोगोफोरजों दसे दसे नोंथाङा बल गेलेयो ना गेलेया फुटबल गेलयो ना गेलेया नोंथाङा
आंथ' फुटबल गेलेनानै मोजां नाङो दा ओ ओरैबायदि न'खरनि प्रब्लेमनि हिसाबै गेलेद्रायनोबो हाया
औ बिदिनो आरोना
मालाबा सानस मालाबा न' खाथियावनो फिल्द दों नालाय मालाबा सानसे थांओ उम ओरै बायदिनिसो दि आरो
ओरैनो आं फुटबलनि ओरैनो मोनसे फिसा मोनसे मोननै कुइनस सोंनि नोंथांनियाव
उम बुंलाय
फुटबलावथ' मोननै टिम जाना गेलेयोना
अ अ अ
टिमाव साबैसे मानसि थायो
एग्रजन थागोन आरो बहत हो आरो बुरजा सानो
ओ होमबा नोंथाङा मा पजिसनाव गेलेयो होमबा
आङो हिस्ट्रि हिस्ट्रिगाराव
अ
उम उम
ओमफ्राय आंनियाबो आंबोथ' फुटबलखौनो मोजां मोनो बांसिन गेलेनानै
अ अ आरो मा मा गेलेनानै मोजां नों नोंथाङालाय
दाथ' फुटबल दाथ' फुटबल सिजोन नालाय फुटबलखौनो गेलगासिनो ओरैनो जों भलिबलनि सिजोनाव भलिबल गेलेयो क्रिकेटनि सिजोनाव क्रिकेट ऐ।
अ बिदिनोसै आरो ना नोंथांनि लोगोआवलाय साबेसे दंबावो आरो लोगोफोरालाय
जोंना ओरैनो सय सतजन आतजनसो जागोन आरो ना लोगोआ
अ औ
ओमफ्राय होनबा नोंसिना आदाया मा खालामो नोंथांमोननिया
बुजायसै आं
आदाया मा खालामो दा नोंथांमोननिया न'आवनो दङ ना एसे बायहेरायाव दङ
अ न'आवनो दं
अ दे होनबा नोंथांजों रायजायना मो मोजां मोननांबाय गोजोन्थों
अ
दे गोजोन्थों नोंथां उम